औ हे
औ खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
औ। बिदिब्ला दिनैहाय जोङो जोंनि नर्थ इ रायजोफोरनि स्टेट फोरनि कालचारनि सायाव बिसोरनि लाइफ स्टाइलनि सायाव रायज्लायजागोन
औ औ
आम न डिस होनोब्ला जोंनि ओ भारत हादरनि सा सानजा थानाय ओ स्टेट फोरफोरखौनो बुजियो नङा होमबा?
औ नंगौ
ओं दा सा सानजा भारतआवहाय जोंहा गासै गंदाइन ओ गंदाइन स्टेट दङ जेरै आ ओ आसाम मेघालय त्रिपुरा मिज राम मणपुर अरुणाचल प्रदेश आरो सिख खिम औ औ मेघालय दा बेबायदियैनो जोंनि माने नर्थ इस्टनि कालसारखौ नायोब्लाहाय माने गोबां समायनाखौ नुयो आरो गुबुननिख्रुइबो जोंनि नर्थ इस्टनि कालसारफोरखौ नायोब्ला समायनासिन नुयो मोसानाय जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै गासैबो माने मोनसे एखुथा नर्थ इस्ट आहाय ओ आसामाव नायोब्ला नुगोन आसामाव गोबां हारि हारिसाफोरजों बुंनाय बायदि रोखोमनि हारिफोरा जोंनि आसामाव दङ आसामाव जोङो मोनसेल' हारि बेफोरबायदि गैया आसामावथ' गोबां रोखोमनि हारि दङ ओ दा जोङो बेबायदि गोबां रो खोमनि हारिखौ जोङो मेघालयफोराव नुनो मोना मेघालयआव जोङो ओ खासि, जयन्तिया आरो गार' मोनथाम हारिफोरनि सुबुंफोरखौल' जोङो नुनो मोनो। दा जोङो मेघालय फोरावबो हाजोफोरखौ बाहागो राननानै लायो ओ जयन्तिया हाजो जयन्तिया हाजो खासि हाजो आरो गार हाजो होननानै बेफोराव जोङो मोनथाम बाहागोआव राननानै लायो आरो दा बे जायगाया ओनसोल बेयाव हायेनफोर बेबायदि नुनो मोनबाङा जोंनि बायदि हायेन नङा बिसिनि जायगाया दुङा सुवा बोथोर माने बोथोरा मोजां बिसोरना हाजोआव आबाद मावनानै बिसोरो हाजोआवनो थानाय जानाय ओ सोलिययो जेरैबायदि बिसोरा हाजोआव हाबाद आबाद मावनायखौ बुंङो जुम आबाद मावनाय बोथोराव बेसे बिसोरो आबाद मावो बिसना खस्थ जायो एसे माबब्लाबो बिसोरो माने हाजोआव रायजागासिनो बिथांमोनहा ओ दा बिसोरनि कालसारावहाय नायोब्ला जोंनि बरनि बायदि नंङा बिसोरनि कालसाराव ओ बिफा गाहाइ समाज बिसोरनि ससायटियाव बिफा गाहाइ समाजखौ नुनो मोनो ओ हौवाखौसो माने बिसोरना थाहै हाबा लांनायखौ नुनो मोनो औ बिफा गाहाइ औ बिमा गाहाय बिसोरना जोंनाथ बिफा गाहाइ औ बिसोरना बिमा गाहाइ समाज ओ बेबायदिनो आरो बिसोरनि जायगाफ्रा क्लिन बहुद साफा बेसे ओ साब सिखोनै लाखियो दा नर्थ इस्टनि जायगा होनोब्ला बिसोरो आरोबाव आरोबाव नुबावगोन जोंङो मेघालय ओ नागालेण्डफोराव नागालेण्डनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव माने बुहुत सैथोजों सोलिनाय दंङ माखासे दखान बाजारफोरखौहाय माने मानसि गैयाब्लाबो दखानाव माने मुवा बेसादखौ दोननानै माने फैसाखौ होलांनानै मुवाखौ लांनो हानाय बेफोरबायदि माने बिससाकजों सोलिनाय मोनसे बिजनेस खालामो बिसोरनि जायगायावहाय औ आरो बिसोरनि जायगाखौ फोरावहाय थांनानै मोजां मोन दावबायनो थाखाय बिसिनि जायगाफोरा साबसिन मोजां जायो नर्थ इस्टआव
औ औ
प्रदेश होनबा अरुणाचलआबोथ जोंनि मोनसे समाव जोंनि आसामजोंनो लोगोआव ज दंमोन उनाव ओमफ्राय बियो गावस्रालांबाय ओ दा अरुणाचल प्रदेश बायदियावबो जोंहा दावबायनो थाखाय मोजां गुसु बेवहाय बरफ गोलैनाय जायगा दं ओ गोबां मानसियानो आ आखालावथ दावबायहैयो बेफोरबायदि जायगायाव आरो बेवहायनो सानांग खार दोननाय ओ जायगा होननानै जोंङो अरुणचलनि साहा खर' दंङ बियो गामिखौ आं बावबाय एसे जक भेलि माबा मोनसे बेबायदि भेलिमोन आरो नामा औ अ बेवहाय माने गिबिसिन सानखारनाय जायगा होननानै जोंङो बुंङो आरो बे बायदिनो। मनिपुर मनिपुरफोरावबोथ' जोंनि ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरानो जयै रायजो जागासिनो। फिस दा नर्थ इस्टनि बांसिन सुबुंफोरानो मंगलैद इणड इणड' एरिया इणड' मंगलैदनिफ्राय फैनाय औ तिबेटाननिफ्राय दा मनिपुर आरो मिज'राम बेफोरावबो जोङो सोलोंथाइनि बिथिंफोरावबोहाय गोबां दावगानायखौ नुनो मोनो बांसिन हायेस्ट माने लिटारेसि रेटफोरखौ नायोब्ला मिज'रामावहाय नुनो मोनो बिसोरो सोलोंथाइनि बिथिङाव गोबां दावगानाय। अ बुंनानैनायब्ला मबा मबेबा बोसोर माने लिटारेसि दा इणडियाननि गेजेरावनो माने मिज'रामावहाय बांसिन थाङो आरो औ आरो दा जोङो बेफोरहाय गोबां हारिफोर दङ अरुणाचलफोरावहाय आदि गाल' मफा बेफोरबायदि दफ्लाफोर सुबुंफोरा हाजोफोराव थानानै रायजो जायो बिसोरनो आरो बांसिन बेदरफोर जानानै मोजां मोनो बेदरफोरखौ रुनानैहाय जायो बांसिन सिं सावनानै बेफोरबायदिखौ बांसिन जायो आरो नर्थ इस्ट मानसि
औ औ औ नंगौ नोंथाङा बुंनाया औ औ औ औ हागोन नोंथां।
दे
गासैखौबो बुंबायनो होनबाबो आङो एसे बुंनोसै थिगानो बुंदों नोंथाङा जेरैहाय जोंहा आसामावबो गुबुन गुबुन आरो हारिफोर दं थिग बेबायदिनो नागालेण्डआवबो दं मनिपुर ओमफ्राय मिज'राम मेघालय अरुणाचल त्रिपुरा बेफोर गासैयावबो गोबां हारिफोर मोननो थाङो थिग बेबायदिनो माने जों जोंनि माने बिथांमोनाबो जेनेबा ट्राइबेल नङा होनबा
औ।
औ जेने जोंनि बिथांमोननि जानाय लोंनायनि बागै आं बुंनि जोंनि ट्राइबेल मानसिफोरनि जानाय लोंनाया जेनेबा दा बिथांमोना नोंथाङा थिगानो बुंदों बिथांमोना रुनानै जानानै बांसिन मोजां मोनो आरो बिथांमोना बेदरखौ जायो आरो बिथांमोना माने औवानि न' बानायनानै थायो दासो माने दानि गोदान मुग बेयावसो सोरबा सोरबा माने सिमेन्ट बालाजों माने न' बानायो आरोना ओ खिन्थु गोदो गोदो बिथांमोना औवाजों ओ ओमफ्राय जिगाब ओ जों गावसोरनो माने न'आव खानानै लायोमोन आरो ओ जेनेबा ओ मेघालयनि ओमफ्राय ओ मिज'राम मनिपुरनि मानसिफोरखौ बांसिनखोनो माने बिसोरखौ बेबायदि माने ओ सां न' बायदि मोनसे बानायना लानाय बेयाव थानायखौ जों नुनो मोनो ओ बिथांमोना ओंखामखौनो माने जायो बिथांमोना ओंखाम जायो ओ
उम
ओंखामखौनो माने बिसोर बिथांमोनखौ जानायखौ नुनो मोनो बिथाङा आबाद मावनानै ओ जानाय मोनसे ओ मोनसे मोनसे हारि बिथांमोना आबाद मावनानै जायो आरो ओंखामानो बिसोरनि माने मेइन माने ओ जानाय मुवा बिनिफ्राय ओ बिथांमोना गोबां मैगं-थाइगंफोरखौ गावसोरनो गायनानै बेफोरनि ओमफ्राय ओ जानायफोरखौ बिथांमोनखौ नुनो मोनो आरो बिथांमोना गावनि गाननाय-जोमनायफोरखौबो माने गावसोरनो माने दानानै लानायफोरखौ नुनो मोनो थांमोना गावनि माहारि आरो हारिमुखौ लाखिनो थाखाय गोबां ओ ओ खामानिफोरखौ मावनायफोरखौबो नुनो मोनो आरो आरो बिथांमोना माने ओ ओ बिथांमोना गोबां आ मुवा बेसादफोरखौ गावनो दानानै लायो जेरैहाय बिथांमोना औवानिफ्रायबो गोबां मुवा बेसादफोर बानायनो रोङो। जोंनि ट्राइबेल मानसिफोरा ना आरो बिथो ओ औ जेरैहाय जेखाइ खबायनिफ्रायनो हमनानै आरो गोबां न' न'फोरखौबो औवानि बानायना लानो रोङो बिथांमोना। आरो बेबायदिनो ओ गावनो इन्दि ओ एम फौ फिसिनानै बिनिफ्राय फिथोब बिनि फिथोबजों माने बिथांमोना गावसोरनो खुन्दुं लुनानैबो जि ओ दानायफोरखौबो नुनो मोनो। आरो औ आरो बेबायदिनो आरो बिथांमोना गोबां ओ आरो बिथांमोना नोंथाङा बुंदोंमोन बेदर जानानै मोजां मोनो होननानै औ बिथांमोना ना बेदर जानानै जोबोद मोजां मोनो।
औ
मोना ना बेदरफोरखौ रुनानै जानायखो जों रुनानैबो जायो सावना जानायखौबो नुयो ओमफ्राय आरो एवना जानायफोरखौबो नुयो। होमबाबो माने बांसिन बिसोरखौ माने सावनानै जानाय आरो ओ रुनानै जानाय खौ नुनो मोनो। आरो बिथांमोना ओ ओ खारै खारै जोंबो माने जानायखौ नुनो मोनो। खारै ओंख्रि बेबायदि
औ
बेफोरबायदि माने जानायखौ बिथांमोनखौ नुनो मोनो आरो
औ दा बेबायदिनो ओ नटिस नटिटा नर्थ इस्टआ जोंहा ओम ओ साहा बागान साहा बागान आरो इन्दि एदिसिल फोरनि थाखाय गोबां मुंदांखा नङा होमबा औ जोंनि नर्थ इस्ट जायगायावनो बांसिनहाय माने ओ
औ
साहा बागानखौ नुनो मोनो औ आरो गोबां मन्दिरफोर जोंनि धोरोमारि ओ फुजा फाथालफोरबो फालिनायफोरा जोंनि नर्थ इस्ट। आव दङ गोबां बयबो हारियानो माने मोदाय सिबियो। जों। बर' हारि ल' नङा गुबु गुबुन गुबुन गोबां हारिफोरानो मोदाय सिबियो आरो आबाद गाहाय हिसाबै बिस बिसोरो आबाद गाहाय हिसाबै बिसोरो आबाद मावनायनि सिगाङाव बिसोरो फोरबो। फालियो जेरै मिसिंफोरा मिसिंफोराहाय आलि आय लिगां। फोरबो फालियो। औ बेबायदिहैनो। आरोबाव ओ गार'फोराबो वांगाला फोरबोफोर फालियो आरो बिस़रना वांगाला मोसानानैनो बिसोर गावसिनि ओ ट्रेडिसनेलखौ दिन्थिफुंनानै फुजाफोरखौ फालियो आरो बिसनियावबो। जौ जुवा लोंनाय जौ लोंनायफोर ओ द जौ लोंनायफोरा सोलियो औ गोबां फोरबोफोरजों बिसोराबो जौवा गोथौ सोमोन्दो हाबनानै दं। आरो दा ओ अरुणाचल अरुणाचल बायदियावहाय ओ बां सिनानो मेथुन होननाय जिबखौ बांसिन जायो बिसोरो। जुनार बेदर जुनारनि बेदरखौ जायो दा जोंनि आसामावहाय बांसिनानो अमा। दायो जेरै इसेफोरबो अमा जायो बांसिनानो। मेघालयफोरावबो गोबांफोरानो अमा जायो। आरो गौ गुबुन हारिफोरा ओ मोसौफोर जायो जानाया बिसोरो। थेवब्लाबो जोंनि अमाखौ माने बिसोर जायो आरो। बेबायदिनो मोननैसो ओ कार्बिफोर दं नालाय कार्बि बिथांमोनहाबो मा ओ गावसिनि फुजा फोरबो मानसि थैयोब्ला जेरैहाय फालिनांगौ नेमखान्थि बेफोरबो बिसोरनि जायगायाव दङ आरो बेबायदि मानसि थैयोब्ला गाबनाय औ बेबायदि
बेबायदिनो जेरैहाय बिदिनो जोंनि आसामावबो गोबां हारिसाफोर दं नङा होनबा जेरैहाय मिसिंफोरानो जा बा राभा बर' बेबायदि गोबां दं बिथांमोनाबो बेबायदिनो जिउ